खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
ओ दायोथ' आङो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां
औ औ लाजागोन
औ अब्ला जोंहा दैनि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि माबायदि मोनसे एसे फोरमायनानै नामा
औ बुंफिननो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथाङा जेनेबा बेफोरबायदि सोमोन्दै एसे फोरनो हागोन नामा
औ औ ओ जोङो दै मोननो होनोबा जोङो गिबियावनो जोङो बेफोरबायदिनो हाखर बा ओ थिंखल बा मथर जेनि गेजेरजों जोङो दैखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ जोङो दैखौ होनोबा ओ फुंनिफायनो सिखारनायनिफ्रायनो जों मोनाजासिम दैजोंनो बा जों दैखौनो बाहायनानै थायो जेरै जोङो दै नङाबानो जों थांनानै थाया ओ थांनानै थानो हाया होननाय बायदि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ जोङो जेरै दैखौ फुंनिफायनो सिखारनानै मोखां सुनाय बा जि जोम सुनाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बाहायो जेरै जि सुनाय बा जोंनि जानाय जा आदार बेफोरखौबो जोङो दैजोंनो फोमोनो आरो दैजोंनो ओ बेबायदिनो सा सिखोन सुनानै जोङो दैजोंनो संनानै बा दैजोंनो फोमोननानै जोङो जायो आरो नोंथां
औ
औ आरो बिनिफाय जोङो दैया जोंनो खहा खालामो होनोबा जोंनि ओ माखासे आबादफोरावहाय खहा खालामो आरोना नोंथां औ जेरै जोंनि जेराव जोंनि माइ आबादफोराव माइ आबादफोराव जोङो दै मालाबा समावहाय दै मोनाबा जोंनि माइ आबादा गाज्रि जायो बा रानलाङो बा मालाबा समाव जुदि दैया अभार जानानै दै लोमसावना थायोबा बेफोरबायदिनो दैजों जोङो माइ आबादखौ सिलिंखार जानायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नोंथाङा फंनैसो फोरमायगोन नामा दैनि सायाव
जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै माने नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों दैया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद नङाब्लानो जों सुबुं माहारियाल' सुबुं माहारिल' नङा गासैबो जिब जुनारानो
औ
सुबुं जिउनि गाहाय मोनसे बाहागो होननांगोन जायखौ जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव बाहायो बेबायदिनो जा दैया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथार जोङो साफ्रोमबो सम मोनफ्रोमबो समाव जोंहा दैखौनो बांसिनै बाहायनाय जायो लोंनायानो जा मोखां सुनायानो जा गासैबो आरोना गासैबो समावनो जा दै नि गोनांथि जायो मैगं सुनाय बायदिनो लोंनाय बेफोरनि बायदिनो दा गोबां समावहाय दैखौ बाहायनाय दैखौ -दैखौ जोङो दैखौथ' जोङो गोदोनि दिनाव जों खोनानो मोनोबा जों मोनथिनानै मोनो गोदोनि दिनाव दानि बायदिहाय ओ दिंखलफोर गैला बायामोन दिंखलफोराथ' जों नै दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो दिंखलफोरखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय जोङो मा खोनानो मोनो जेनेबा गोदोनि दिनावथ' एसे हाजो हालाफोर था ओनसोलफोरावहाय दैखौनो लोङोमोन फैनाय हाजोनिफ्राय फैनाय दैया गोबां साफा आरोना साफा मोजां गुसु जायो बिनिखायनो जोंहा निजोरानिफ्राय मोननाय दैखौनो लोङोमोन बेजोंनो ओ लानानै फैनानै मैगंफोरखौ सुयोमोन आरो बेबायदिनो बेनि उनावहाय निजोरानिफ्राय होनानै आरो गोबां समावनो जोंआ दंग'फोर थायो दंग'फोरनि दैया माने गोबां साफा जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानिबो दिनाव जाबायदि जोंहा दंग'फोरावहाय दानि दिनावथ' जों दंग'नि दैफोरखौहाय लोंनो हाया माने लोंजाया आरो ना एसे मैला जायो जे माने ओ बायदिसिना मैलाफोर फैयो माने गाज्रि बेसादफोर दैफोराव गारनानै हरलाबायो जोनि थाखाय जों दानि दैफोरखौहाय जेनेबा लोंनायनि थाखाय बाहायनो हाया नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेबायदि नङामोन दैफ्रा दैमानि दैफोराबो एसे साफा जायोमोन जों खोनानो मोनो जेनेबा आबैमोना जोंनो खोन्थायो जों गोदोनि समाव बेबायदि दंखल गैयामोन जोङो दाने दंग'नि दैखौनो माने लानानै फैनानैहाय माने ओ सरनानैहाय बेबायदिनो लोङोमोन होननानै खोन्थादों आरो जों मोनथिनानै बेबायदि बायदि जोंहा जोंनि गोदोनि समाव आथिखालाव दायो नुनो मोनो दंखल आरो जोहा दैखर बेबायदि म बाहायनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै नङा होमबानो थां उम माने उम ओ फु फोरावबो दंखलफोरनि दैफोरखौ जोङो दायो लोंनाय दुगैनाय सुनाय बेफोरबायदियाव बाहायो बिदिनो ओ खायसे- खायसे बिदि बा फोर दङ गैया आरो जायाव माने एसे खस्थ' जायो बेनिखायनो बिसोरो फख्रियावनो मने ओ फख्रियावनो सुयो बेयावनो दुगैयो नो गासैयावबो माने फुख्रिनि दैखौनो बाहायो आरो
औ -औ
औ माने बिसोरो मा होनो माबाखौहाय फुख्रिनि दैखौनो बाहायबाय थानायखाय माने फुख्रिनि दैखौनो मोजां मोनो बे लोंनायनि थाखाय नङा दुगैनाय माने दंग' गैयिनि थाखाय दुगैनायफोरखौ सुनाय फोरफोरखौ जि जोमान जोन मोखांनो सु बेफोरनि गासैबो खामानियावनो माने फुख्रिनि दैखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
उ
ा दैखौनो जों मोननो हायो आरो मनि थाखाय खहा औ माने दैहा सुबुं माहारिनि थाखाय खहा दै बानाया ज माहारिनि थाखाय खहा खालामो आरो मान दायो दै बानाया गोबां जायो औ अखा अखा हानायनि थाखाय माने गोबां खहा जायो आरो दैफोराहाय ओरैजाय लोमसावजोबनानै फैयोब्ला माने माथावरिफोरा बायलाङो माइ आबादफोरा सिलिंखार जालाङो आरो जायनि थाखाय गोबां आबादारि सुबुंफोरा खहा जायो माने माइफोराबो बेबायदिनो माथावरि बायनानै दंग'फोरा बायलाङोबा माइफोरा थैलाङो गायफिननायाव एसे खस्थ' जायो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंहा माइ आबादखौ खालामो नालाय बेबायदिनो दैफोर दैबानाफोरा फैनानै सिलिंखार खालामोबा एसे उसुबिदा जायो आरो म गोबां खहा जायो माने दुखु जायो आरो माने बेबायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै गायनाय माइया जुदि बेबायदि सिलिंखार खालामजायोबा आबादारिफोरा गोबां दुखु मोनो माने दैबानाखौ आरो माब्लाबा समाव दैखौबो नांगौ जायो माने जेब्लानाखि हाया रानथाराव जालाङो अब्ला जोंहा दैनिबो गोनांथि जानानै बे नुङा मोनदा औ नोंथांमोननिथिंहाय जेनेबा दंग'फोरखौ बांसिन बाहायो दंखल बेबायदि माखौ बांसि
अ जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि गामियाव होननो थाङोबा दा फ्रायानो ओ थिखल फोरखौबो बांद्राय बाहायला मथरजोंनो बा कारेन्टनि गेजेरजोंनो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
अ
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा बेफोरबायदि दैखर बा रिंनि दै बेफोरखौ हाय नुनो मोन स्राला मानो होनोबा बेफोरो जोंनि गामियाव हाय ओ बांद्राय दै ओ साफा जाया बा दैया आइरन आरो दैखौ बांद्राय मोननो थाङा बिनिखायनो मथर खौल' बांसिन गायनाय जायो आरो।
औ औ।
आरो जोंनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि दै आ दैमा बा हाजोनि बाय बोहै ओ स्राइ स्राइ दै बोहैैबोनाय बेफोरबायदि दै माबार ओ दैख' माबा ओ दंग' बेफोरबायदि गैया। ओ जोंनि ओनसोलाव दङ होनोबा बेफोरबायदिनो दै बाना जाबाल' ओ हाजोनिफ्राय दै बाना जाबोनानै